खोनादों?
औ दा औ नोंथां औ औ दा जोङो एसे थगायनायनि सायाव लायज्रायसै नामा?
औ दे जागोन दे
औ दा ओ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायखो? एसे बुंनो हागोन नामा?
दाउ ओ दावबायनायाथ' जों आङो दावबायनायखौबो बिराद मोजां मोनो जों फ्रि टाइम थाब्ला माने मालाबा स्ट्रेसाव थाब्ला आरो एखमबा माने मुद अफ जायोब्ला जों गोजानाव हक खाथियाव हक जों माने बहुद दावबायनो मोजां मोनो आरो जोंनि खाथियावनो थानाय ओ भुटान हादर जै इन्टारनेसनेल खाथियावनो दं हिसाबै जोङो बेवहाय गोबांबार थांबाय आरो आं बेवहाय‌ दावबायहैबाय आरो लोगोसे अरुणाचलाव थांबाय आङो बहायबो जोबोद मोजां। एक्सपिरिेन्स मोनदों माने आं हाजो हाजो एरियाआव दावबायनो बिराद मोजां मोनो मानो होनबा बेफोरबायदि जायगायाव हाजो एरियायाव ओरैबादि फ्रेश एनभाइरमेन्ट जों माने साराउन्डंस एकदम फ्रेस जायो पलिउसनफ्रा लेस बांद्राय पलिउसन जाया आरो जायगा सिनारिफ्रा बिराद मोजां नायनो मोजां जायो। दा भुटानाव थांनो थांनायाव आङो लोगोसे माखासे डकुमेन्टसफोर लांफानांगौ जायो। भुटानाव हाबनायनि सिगां टुइनटिफर जों भुटान ओ भुटान सिङाव जोङो टुइटिरफर टुइटि फर आवार्स थानो मोनो आरो उइदाउट माने बिजा बायदिसिना नाङा जोङो फ्रि जोङो जास्ट जोंनि आइडि प्रुफ आधार कार्ड बा फान आधार कार्ड बा भटार कार्ड बेफोर बादि माने जोंनि आइडि प्रुफ लानानै जोङो टुइन्टिफर आवार्स थानो हायो आरो दा भुटान‌ भुटान होनोब्लाथ' जोङो बहाय हाजो बा मोनसे भुटानखौ मा होननानै मोनथियो माने बेवहाय खुनु माने पलिउसन गैया कार्बन गैया कार कार्बन कार्बन कार्बन फ्रि होननानै जों मोनथियो नङा होनबा दा भु भुटान हादोराव हाबनाय लोगो लोगो जों माने बिराद गोसोखौ फिल मोजां माने मोजां फिल खालामो फुरा सिरि दावराव दावसि गैया गारि मथरनि बा बाहाय लानाय बारफ्रा ओरैबायदि गोजोन माने गुसु मोनसे माने ओरैबादि मोजां हादर बियो जों सम मोनोब्ला नों थाङाबो निसय बेरायहैनाया मोजां आरो थांखांबायबा थ' मोजांनि खोथा आरो थाङाखैब्ला निसय बेरायहैयोब्ला सम मोनोबा माब्लाबा बेरायहैनो हैनांगौ आं होननानै आं सानो आरो दा नोंथांनि एक्सपिरियेन्स नोंथाङा अबेयावहाय बेरायहैखो नों एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो।
औ नंगौ नोंथां आङो बुंनो थाङोबा जोंनिनो बे माबा स्टेट बारनानै स्टेटावथ' जोंनि स्टेटआवसो अनेकथा दिडस्ट्रिक्कव थांबाय जेनेबा गोजान होना अरुणाचलाव थांबा बिथिं बेलेग आरो बेलेग स्टेट होनना बुंबावोबा ओ बेंगलरु थांबाय ओमफ्राय आरो इन्टारनेसनेलि होनना बुङोबा नेपाल आरो भुटान आर ना नोंथां। बे बेखिनियाव थांबाय आरो ना। दा आङो दा नोंथां होननाय बायदिनो औ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो थारमाने हाजो एरियानि ओ जिथुनाखि फ्रेस बार बे बेलेग आलादा मोनसे गोजोननाय होयो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
अरुणाचलानो बुं बा भुटानानो बुं।
नोंथ नोंथांआ जेरैबादि बुंदों भुटानाव थांबा गोसोखौ जेनोबा मोजोन गोजोननाय मोनो मोजां मोनो बिदिनो आं थारमाने बेयाव मोनसे सोमोनांना फैदों आरो ना नोंथां दा बेनो जाहैबाय जे बेयाव बेयाव थारमाने ओ सन परसनगा टाउन फलसन गैया ने
गैया।
औ थारमाने जोङो गारि सालायदों गारिखौ हरन दामनो मोना आरो ना नोंथां बेआव
औ औ औ
बे मोनसे सिस्टेमखौ आङो सबनिसाय बारा मोजां मोनदों आरो ना ओ मानो होनना बुङोबा ओ साउन्ड पलिउसना ओरैबादिओम माने गावनि देहाजों लोगोसे खर'खौबो माने इफेक्ट होयो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ
औ बेआव दा सिरि निजोम नों गारि सालायदों आंबो सालायदों बेआवदि नों एसे साइट लानानै लासै सालायना बारलांनांगौ बैबो बारलांनांगौ जिथुनिखि बिसिनि बन्दिं आन्दारस्टेनदिं बन्दिं
औ
बेखौ आङो बिराद मोजां मोनबोदों आरो ना नोंथां
औ औ आरो ओ ओरैबादि दि माने भुटानाव ट्रापिक रुलसआ बुहुद मोजां माने इमप्लिमेन्ट जायो बाहाय ट्राफिक रुल्सखौ बुहुद फल' खालामो जेरै ओ लामाफ्राव जेब्रा क्रसिंफोर थायोब्ला ब'हाय माने उम गारिफ्रा खरा खारनो मोना बवहाय माने मानसिफ्रा आप एन्ड डाउन जानो हायो दा जोंनि हादराव बेफोरबादिखौ जेब्रा क्रसिं थाबाबो माने गा गारिफ्रा स्ल'खौनो खालामा ओरैबादि दा भुटान हादराव ओरै औ सोरखौबा नांगौबा सौनानै थांगोन अब्लाबो सो स्ल' खालामा बहाय जेब्रा क्रसिं दं ना मा दं जेबो उदिसखौनो लाया नाथाय भुटानाव ओरैबादि सिस्टेम बहाय खम प'पुलेसनबो जाहैबाय आरो लोगोसे बिनि माखासे सिस्टेमाबो माने मोजांआनो होननानैबो आं सानो आरो
औ
अरुणाचोलनि अरुणाचोलनिखौ एसे फोरमायना होदो नोंथांआ अरुणाचोलाव माबादिमोन बेनि थासारिआ
अरुणाचोलनि थासारिआ ओरैबादि जेनोबा नों नोंनि खामानिआव थांदों आं आं खामानिआव थांदों बेयाव खुनु ओ जेनोबा माबा गैया आरोना नोंथां ओ जेनोबा हमना ला ओ गावसिनि मासिखौ बिसोरो बांद्राय गुरुत्थ' होयो आरोना जेदिन बा नों थांबाय हमना ला बिसोरनि जायगायाव बेयाव थांनानै नोंसोर बिसोरनि लकेल मानसि जों माबा खालामहैनो हाया आरो ना नोंथां जेनेबा नांहैनो हाया डाइरेक्ट बिसोरो एसे भायलेन थाइभनि आरो ना बेओ औ एसे बायलेन्द टाइभनि जा बेयावहाय जेनेबा एसे गावनि सेफटिनि थाखाय एसे साबधानै गिदिंनांगौ। बेयावबो नाथाय फ्रेस आरो ना‌ बारा जिथुनिखि जों हां लाहोबाय बेयाव औ जायगाया। मोजां
नाथाय मोनसे उम प्रब्लेमा बेनोदे माने हाइ लेभेल सि लेभेलनिफ्राय बुहुत गोजौ जानानै माखासे समाव अक्सिजेन लेभेलाव
औ औ औ बे मोनसे नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां दा औ अक्सिजेन लेभेल होननाय लोगो लोगो आं डाइरेक्ट टावांखौ गोसोखांबाय नोंथां दा टाउनाव टाउनाव जों दावबायहैबा अरुणाचलनि मोनसे बे बाहागो नङा होमबा नोंथां। दा बेयाव जोङो थाङोबा औ बेयाव जोङो थाङोबा थारमाने जुदि जोङो हमना ला नै ओ जानुवारि फेब्रुवारि सिजोनाव थाङो‌
हम्बानिया बेयाव स्न' फल जायो ओ बेनि उनाव बर'फआ गोलैनानै लामाफोरखौ ब्लक खालामना दोनो। माने अनेक रोखोमनि बेयाव हेंथाबो फैयो आरो ना नोंथां।
औ औ
नाथाय ओं नाथाय टुरिस्टनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां प्लेस आरो ना। बहुद मोजां प्लेस औ बेयाव
चाइना बरडार चाइना बरडाराव थांदों ना थाङाखै? माबा अरुणाचलनि बमला बमला पास होननाय जायगायाव जे ओ बि थ' मा होनो सि लेभेलनिफ्राय फिफटिन थावजेेन टु हान्ड्रेद आथिं स' बिदि फिट गोजौआव दङ बुं लाफा जाय अ नोंथाङा थांनो मोनाखैना ओ जों ला खि लाकि होननांगोन जों बेहाय थांनो मोनदों माने बे समाव इमान बरफबो गैयामोन माने बांद्राय बरफ जायोब्ला आरो सिटुवेसना बरडार इसु जायोबा माखासे समाव जोंखौ बेहाय थांहोआ आरो नाथाय जोंनि समाव गासिबो नर्मेलमोन जों थांनो हादों आरो बे जायगायाव दा माने इन्टारनेसनेल चाइनाखौ जोङो माने जिबनाव नुफेराखैबाबो बरडारखौ जोङो नुनानै फैबाय आरो चाइना बरडारखौ बेवहाय ओरै बेहाय ओरैबादि माने ओ अरुणाचल होनब्लाबो बेवहाय ओ मइेनलि पाब्लिकफोरा बारा थाया आरोखि ओरैबायदि माने दि दिफेन्स गोजाल' गासिबो ओ मिलिटारि मिलिटारि माने सलजार्सफोर गोजाल' आरो जोंनि बे जायगायाव जोंनि मा होनो पाब्लिक मानसिफ्रा खम आरो आरो अरुणाचलनि माखासे पाब्लिक मानसिफ्रा बे जायगायाव बारा थाया आं जोंनि मेगननि नुनायाव बेलेग साइजजों थानो हागौ नाथाय बेवहाय एसे खम आरो मोनफ्रोमबो लामा मोनफ्रामबो औ बरडार मोनफ्रामबो लामा मोनफ्रामबो जायगायावनो फिसा फिसा इण्डियान आर्मि बा खुनु दिडिफेन्सनि बांखा दंजोबोमोन आरो जोङो इभेन चाइना चाइना चाइना आर्मिफोरजों चाइना आर्मिफोरजों माने
ओ रायलायहरलायदों आरो हेलोव होनहरलायदों बिदि थासारिखौ जों लोगो मोनदों आरो बिराद गोजोननाय मोनदों जिउआव चाइनायाव थांनो हाया। चाइनायाव थांनो हायाबाबो जों चाइनाखौ नुबाय होननानै लाइफआव बुंनो हानाय मोनसे थाबाय आरो औ।
औ नोंगौ नोंथां दा ओ नोंथाङा।
खोनानो मोनासै मा होनदों हेलोव हेलोव हेलोव